हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
दा ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै
ए
औ नोंथाङालाय मा मावगासिनो?
औनो जिरायनानै दंथ'यो
अ बिदिनो बेलासिनि जामुं जाबाय नामा?
ओहो जाथ'वाखैनो आङो माने संगासिनोसो दासो औ नोंथाङालाय
अ बेलासिनि ओंखामखौ जाथ'वाखै संनो नागिरदोंसो
ए ए अ बिदि बिदिब्ला नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय थायो? माबाफोर खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन हागोन बिदिनो आङो दायो माने न'आव बिदिनो बिजनेस मावो आङो बिदिनो बायदिसिना आङो जेनेबा मालफोर लाङो आरो न'आव गायनाय मैगं थाइगं बायदिफोरखौ बाजाराव फानहैयो। मायो बेनिफ्राय फानहैनानै लाबोयो आरो न' रां बायदिसिना औ उम नोंथाङा लाय मा मावो दामानि?
आङो दा एसे फोरोंगिरि महरै मावगासिनो माने प्राइभेट स्कुलाव मावगासि नो आरो आङो
ओ ओ नोंथाङा मा साबजेक्ट खौ फोरोङो।
आङो साइन्सखौ बिगियानखौ फोरोङो ओमफ्राय सानखान्थि फोरोङो आरो इंलिस खौ फोरोङो बिसोर मोनथाम खौ फोरोङो आरो आङो ओमफ्राय थाखो औ
क्लास क्लास बेसेबांखौ लायो?
औ आङो थाखोथाम थाखो बानि दङ ओमफ्राय थाखो द' मालाबा मालाबा थाखो दायनि था खो गुफोरनिखौबो लायो आरो मफ्राय मालाबा मालाबा फोरोंगिरिफोरा फैया माबा माबा आयदा माबानि साबजेक्टनि फोरोंगिरि फैयाबा बेयावबो हाबदेरनानै लायो आरो आङो क्लासखौ
ओं नोंथाङा बेफोरबायदि मेटस आरो साइन्सखौ फोरोंनानै माबायदि मोनो?
औ मोजाङानो मोनो बिदिनो सम सम रागाबो जोंनो ओंखारो माने। उन्दैफोरा खायसे खायसे माने क्लास। आव माबा खालामनो नागिरो ना हालला खालामनो नागिरो खोथाफोरखौ खोनासङा मोजाङै थाया दुस्थ' खालामो रायलायबाय थायो बेफोरखौ मालाबा रागाजोंनो। ओंखारो आरो ओमफ्राय फोरोंनानैथ' मोजां मोनो। जेन'बा आंनि साबजेक्ट जाहैखाबाय नालाय बेखौ आङो गोदोनिफ्रायनो गाव फरायनाय। समावबो मोजां मोनोमोन सानखान्थि आरो माबाखौ बिगियानखौ। ओंखायनो दा बेयावबो उन्दैफोरखौ फोरोंनानै माने बिसोरखौ फोरोंहोलां आरो आं गावबो माने बांसिन रोंसिननाय मोनदों आरो। माने रिभाइस जानाय टाइप जाबाय बेसोरखौ फोरोंनानै औ। औ ओमफ्राय नोंथाङा खोन्थाना
औ। नोंथाङा स्कुलाव फोरोंसै फोरोंनानै बिदिनो माबाफोर टिउसनफोर लादेरबावगो नामा?
औ औ लादेरो लादेरो न'आव फुङाव लायो फुङाव मोनसे ग्रुप फैयो ओमफ्राय मो नायाव मोननै ग्रु फयो आरो बेयाव बेयाव। ओमफ्राय फुङावहाय क्लास सिक्सनि साथाम फैयो ओमफ्राय बेलासेयाव क्लास ववाननि सानै उन्दै उ न्दै गथ' फैयो ओमफ्राय माबायाव आरो बिनि उनाव सयथासिमनिफ्राय आरो माबानि फैयो आरो क्लास थाखो दाइेननि फैयो उन्दैफोर।
नोंथांनाव गासै क्रिसटियनसलिस स्टुडेन्ट जायो गासैखौबो मिलायनानै।
गासैखौ मिलायनानै
औ टिउसनाव?
औ टिउसनाव टिउसनाव दाथ' माने गोदो माने आं जेब्ला फास लाजेनदोंमोन होमबा माने जिसे जोन दङमोन आरो। ओमफ्राय दा खायसेना एक्जाम आनजादबो जोब्बाय नालाय बिसोरना गरम बन्द'बो मोनजोब बाय ओंखायनो माने दोनथ'बाय आरो दा सात जन बा आठजन ओरै दङ आरो दा।
औ।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा माने बिदि बेसेसे बिदि आरजिनो हायो नोंथाङा माबा खालामो होन्दोंना? आदालाय बिजनेस खालामो होन्दों? औ औ नोंथांनि खामायनाया माबायदि?
औ बिदिनो जोंना जोना नो माने बिजनेसा माने जोङो गोसोबानो मावो गोसो गैयाबा थायो गावनि सायाव। सोनारो आरो जों सान्दुं गोसाबा दोननो हायो बिदिनो। लाङो जोङो बिदिनो जोंना साहापात दङ साहापातखौ। खानानै बिदिनो लाङो गारिजों गारि गंसे बिदिनो बिदिनो खेबसे लांगासेयाव पास लाख थाखासो मोनो आरो। बिदिनो सप्तायाव जोङो फन्द्र' लाख बिस लाखसो थाखा मोननाय जायो।
औ।
ओं बिजों माने गारि गंसे माने गोबां खस्थ'यै जों माने। लांनांगौ जायो।
माबायदि मोनो नोंथाङा खामानिखौ मावनानै बिदि।
बिदिनो खामानियालाय मोजां बिदिनो साहापात बागानखौ साहाफात। रुजुन रुजुन गारियाव जोङो थिखांनो मोजां मोनो आरो साफाता जोंना न'निखा नालाय। जों न'नि साहापादखौ थिखांनांगौ जायो रुजुननानै जोङो मोजां मोनो आरो जोङो। बिदिनो खामानि मावग्राफोरनो बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा होफैनो मोजां मोनो बिदिनो थान्दा फेपसि बिदिनो साहा मेथाइ नारेंखलनि फिथा बायदिसिना
औ औ औ आरो बेनि अन गायैबो नोंथाङा माबाफोर खालामो नामा?
ओ आरो बेनि अनगायै आङो ओ बिदिनो जब मावो आङो बिदिनो एयारपर्टआव आरो ओम एयारपर्ट जोंना एयारपर्ट खाथि जायो
ए अ बे बेयावबो खामानिया माबायदि
औ ओं बेयाव माने इलेक्ट्रिकेलनि आरो इलेकट्रिकेल कारेन्टनि कारेन्टनि बागै जेनेबा बिदिनो खामानि जायो बिदिनो कारेङा मालाबाफोर गाज्रि जाबा कारें बानायनांगौ आरो बिदिनो दै हरनांगौ बिदिनो मि मेचिन अन खालामनांगौ मानांगौ बिदिल' आरो बारा इसेबां खामानि गैया बिदिनो धनिपल' एयारपर्ट होननायावबो खामानि मावो आरो बे खाथिनिनो आरो बे जायगानि ए आरो नोंथाङा खोनादोंना धनिपल' एयारपर्ट?
ओहो खोनायाखैमोन नोंथाङा आङो माने दासो खोनाबाय आरो नोंथाङा होननायखाय
ओ अरुणचल प्रदेशआव दङ माने
ए ए
उम
औ
औ दा ओमफ्राय ओं दे ओं दे होनदे होन दे
औ ओमफ्राय नोंथांना बिदि माने बिजनेस खालामनो आरो बिदि जब मावनो थाखाय गोब्राब जाया नामा माबायदि सामलायो? मोननै खामानिखौबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हो
बिदिनो साफातथ' सब्तायावसो खायो नालाय बिदिनो जबाथ' आंना सात सात घन्टाल'सो सात घन्टा आं मावनानै न'आव फैफिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो खामानिखौथ' बिदिनो लेबारफ्रासो मावो नालाय बांसिन जों माने मेनेज खालामनाय बायदिखौल'सो जों मावो
औ
औ औ दा दा ओमफाय नोंथाङा ओटिउसन लानाय बिदिनो मास्टार जाबायदिसिना बिदिनो ओ खामानि मावनानै बिदिनो बेलेगफ्राव बिदिनो जबफोर नायगिराखै नामा बिदिनो जब इन्टारभिउफोर एप्लाइ खालामाखै नामा?
औ औ नोंथां आङो खालामगासिनो माने सरकारि साकरिफोरखौ एप्लाइ खालामबाय थादों आरो आरो आङो जेन'बा आङो इन्जिनियारिं फरायनाय नालाय ओंखायनो बांद्राय मोननो नागिरा आरो गोब्राब जायो बाहेरावसो थांनांगौ जायो ओंखायनो आरो बांसिन माने आसामनि जब्सफोरखौ बारा एप्लाइ खालामनो हाया हाया जायो आरो खायसेखौ हायो माने सिभिल सार्भिसेस फोरखौ खालामनो हायो। ओमफ्रायो ओ रेलवे फोरनिखौ खालामनो हायो बे फोरखौ खालामगासिनो आरो आङो ओमफ्राय ग्रेजुवेट जानायाबो बारा सम जायाखै नालाय बोसोरसेल'सो जादों बाय ओंखायनो बे बोसोरसेयाव बिदिनो नाजागासिनो आरो आङो जेसां हायो
ओम नोंथाङा पलिटेक् निजों लादोंमोन नामा नोंहा मा लादों?
ओहो ओहो आङो बिटेकसो लादोंमोन नोंथां
अ बिटेक बिटेक अह थिगनो बिदिबालाय नोंथाङा मोनसे प्राइभेट कम्पा निफ्राव बिदिनो इन्जिनियारनि खामानि मावनो हायो बिदिनो प्रजेक्टफोरनि खामानि मावनो हायो। ना खमपानिफ्राव थांगोन नाजायाखै नामा?
औ नोंथां आङो माने औ औ माने आङो बिदि थांगोन सानाखै। आरो माने आसामनि सिङावनो थानो गोसो आरो माने आसामनि सिङावनो जुदि जब मोनोबा आंनि थाखायनो मोजां नखरजोंबो थाफानो हागोन आरो। बाहेरायाव दालाय जोंना सिख्ला मानसिफोरा बांद्राय माने माबा सेफ जाया नालाय बाहेरायाव थांनाया ओंखायनो आं माने बाहेराव थांनो लुुबैया आरो ओंखायनो आरो जोंनि बांसिन कम्पानिया माने जाय आङो इलेकट्रनिक्स बिभागनि नालाय ओंखायनो बांसिन कम्पानियानो बाहे रावसो थायो। ओमफ्राय आसामाव बारा ओंखारनो नागिरा आरो माने गैयाखौनो होनजायो आरो बांसिन ओंखायनो माने आङो एप्लाइ खालामनाय जायाखै आरो माबायदि थांगोन इन्टारभिउ हैनो थाखायबो थांनां गौ जायो आरो बेयावबो मोनोन ना मोना आसाबो गैया। नो माने बिदि एप्लाइ खालामफेराखै आरो ओमफ्राय रेलवेफोरखौनो खालामगासिनो आङो। आरो आसाम गभमेन्टनि जाय जाय सरकारि साख्रि दानाय फरेस्टार दोङो माबा दोंङो बेफोरखौ आङो एप्लाइ खालामना दोनदों आरो आङो दा
नोंथाङाथ' माबा बिटेक लानाय हिसाबै बिदिनो कम्पानिफ्राव मावनो हायो। दाथ' नोंथाङा न'निफ्राय गोबां गोजानाव थांनो गोनां जासिगोन मावोबाबो आरो जोङो माने बिदिनो गुबुन हादरफ्राव थांनो हायोबा माने गोबां सेलारिफोर मोन गौमोन नोंथाङा बिदिनो भारत हादर खौ बारलांनानै गुबुन हादफ्राव थाङोबा मानि बिटेकफोरनि गोनांथि जायो बिदिनो खामानि बामानि जोबोद ओंखारो माने। आरो सेलारियाबो गोबां जायो गुबुन हादराव थांनो हायोबा
औ
नोंथाङा दे होनदे नोंथां
औ माने आं बिदि सेलारिफोरालाय मोजां थ मोनगोन मोननाया बाहेरायाव थांबाबो। थेवबाबो माने जोंहा आं दा न'आव थानानै बेजों रुजुयोब्ला हजों थांनानै सेलारि मोननायजों आरो बेयाव खरस जानायजों एखेनो जाहै बिदि सानना लायो आरो आङो बिदि हजों थाहै थाहैनायनि रुम भारा बेफोरबो गोबां दानिया खम दामाव मोना नालाय रुमफोरखौबो गोबां लाखायो दामफोरा बुरजा जाबाय रेन्टफोरानो। ओमफ्राय आरो गारि भारा बिदि थांलाय फैलायनि खरसबो जायो बेबायदिनो आं सान्दों आरो माने गावनि खामायनायजों आं आरो बे खरसाजों एखेसो जाहैगोन ओरै होननानै साननानै माने बिदि थांखि लायाखै आरो। आरो आङो हजों बाहेरायाव थांनानै मावनो बिदि
औ बिदिबानो बे नोंस नोंसनि खाथि खालाफ्राव बिदि खमफ पानिफोर फैयोबा नोंथाङा एसे हाबनो नाजादो आरो।
औ औ बिदि सानदों आरो आङो ओंखारबाथायथ हाबगोन सानदों। दालासेै मोनथवाखै बिदि औ
ना होमबा नोंथां जोंहा सावरायनाय समाव जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ जाबाय नोंथां औ